हेल'
औ नोंथां ओइ लामायाव जिरनानै दं नोंथां।
अ जाखांबाय नामा नोंथां?
जाखांबाय नोंथां।
मा ओंख्रि जाखो नोंथां?
ओंख्रिया जोंना माबासोमोन नोंथां दालिसोमोन नोंथां।
अ नंगौ नामा नोंथां?
औ नोंलाय मा खालामदों नोंथां?
आङो उन्दुनानै दं नोंथां।
अ ओंखाम जाखांबाय नामा नोंलाय नोंथां?
आङो जाथ'वाखैनो नोंथां।
अ दाबो जायाखै नोंथां?
दाबो मोनजाथ'वाखै नोंथां।
अ न'आव गासिबो दंजोबोना नोंथां? अ अबेहाय थांजोबदों नोंथां?
मोनथिया अबाव थांखोथाय नोंथां।
अ हम हम।
ओमफाय नोंथाङा मा खालामगासिनो दं नोंथां?
आङो द-दङ नै नोंथां लामायावनो जिरायनानै दंलाबायो नोंथां।
अ अके ओमफ्राय दिनै नोंथां मानि सा सायाव सावरायनो सानदों नोंथाङा?
आङो दिनै फालांगियारिनि आयदानि सायाव सावरायनो सानदों नोंथां।
फालांगियारि?
औ
आदसा जागोन दे नोंथां होनबा माबायदि फालांगि खालामनो सावरायनो सानदों नोंथाङा एसे बुंथिनानै होग्रोदो।
औ नोंथां। आङो फालांगियारिनि सोमोन्दै सावरायलांनोसै होमबा नोंथां फंनैसो आं मिथिनायखिनिखौ।
औ जागोन नोंथां।
दायो होनबा फालांगि बुङोबा जोङो मोनसे मैगं थाइगं फाननानै बेफारि खामनायखौ फालांगि होननानै बुङो आरो आरोखि नोंथां।
औ नोंथां।
जेरै जोङो जेरैहाय जोङो न'आवबो माखासे मैगं थाइगं गायनानै लायो नोंथां। जेरै जोङो सबाय बिमा गायनानै लायो जोङो मैथा मैथा गायनानै लायो। लाव गायनानै लायो खुमब्रा गावना ला गायनानै लायो।
औ नोंथां।
आरो बिदिनो बायदिसिना आलु कबि जोंङो बायदिसिना गायना लायो आरोखि नोंथां।
औ नोंथां।
ओमफाय जोङो बेफोरखौनो जोङो न'आवबो जानो हायो ओंख्रि संनानै बेनिफ्राय जोङो न' खाथि खाला मानसिफोरनोबो सम सम ओंख्रि जानो हरनो हायो आरो। फाला बदल बिसोरबो माला हरगोन जोंबो मालाबा हरगोन। ओमफ्राय बिनिफ्राय जोङो मैगं-थाइगंखौहाय जोङो ओ जेनेबा अबावबा मार्केट- फोराव हाथायफोर जायोबा आरो अबावबा सेन्टारफोर खाथि-खाला सेन्टारफोरावहाय जोङो बे मैगं-थाइगंखौ मालाबा फानहैयो आरोखि नोंथां।
औ नोंथां
औ बे फाननानै ओमफ्राय बिदिनो जोङो मालाबा समावहाय सोरनोबा सोरनोबा बेफारिफोरनोबो डाइरेक्ट साप्लाय हरनाय जायो आरोखि नोंथां।
औ नोंथां।
औ ओमफाय जोङो जेरै मैगं अबावबा मैगङा दाम खम अबेबा मैगंआ दाम गोसा आरोखि नोंथां।
औ नोंथां
औ जेरै खुमब्राफोरा एसे दाम लायो नोंथां ओमफ्राय सबाय- बे समाय बिबाराबो सम लानानै दाम जायो आरो नोंथां मालाबा समाव दाम जायो मालाबा समाव दाम जाया आरोखि नोंथां।
औ नोंथां
उम बांसिन मायाव दामसिन मोनो होनबा जोङो तरमुस स्ट्रबेरि बेफोराव बेफोराव बांसिन दाम मोनो आरोखि नोंथां फाननानै।
औ बेखौ फालांगि खालामनो हायो नङा नोंथां।
औ हायो नोंथां बेखौहाय फाननानै जोङो बां- सिन रां आरजिनो हायो आरोखि नोंथां।
औ नोंथां
औ
बोरै हागोन नोंथां?
ओरै हागोन जोङो बेखौहाय जोङो फार्स्टआवहाय जेनेबा फोग्रोनांगोन गायग्रो नांगोन आरोना। बिनि उनावहाय जोङो बेखौहाय जेराव-मेराव मार्केटफ्राव फाननो हायो बेफारिनोबो फानहरनो हायो आरोखि नोंथां।
औ नोंथां
औ ओमफ्राय सम लानानै मालाबा समाव दाम खम जायो बेबो मालाबा समाव बारा जायो जोङो ओ दाम जानाय समावहाय जोङो फानहरोबा बांसिन मुलाम्फा मोनो आरोखि नोंथां।
औ नोंथां
औ सम लानानै लसबो जानो आरो जायो आरोखि नोंथां। मालाबा समावहाय मालाबा समावहाय मैगं-थाइगंआबो मोजां जाया नालाय नोंथां।
औ नोंथां
औ मालाब समाव बिदिनो मैगं-थाइगंफ्रा बांसिन एम्फौ-एनला जानानै थैयो। बायदिसिना माखासे मुलि होनो होनांगौ जायो। मेदिसिनो सारनांगौ जायो नोंथां।
औ नोंथां
औ ओमफ्राय जोङो बिदिनो ल-लकेल मैगंफोराथ' जेनेबा मैथाफ्राथ' जोङो न'आव गायनानैनो आराम जानो हायो आरोखि नोंथां।
औ नोंथां
औ जेरै मै- थाफोरखौ जोङो नाफोरजों जानो हायो। औ बिदिनो ओमफ्राय बिदिनो बायदिसिना मैगं अनेख फाननानै जोङो जेनेबा बायदिसिना रां आरजिनो हायो आरोखि नोंथां।
औ फालांगि खामनाय आरोखि नोंथां।
औ फालांगि खामनो हायो आरोखि।
ओम। औ ओमफ्राय बहा बहा फाननो हाबावो नोंथां?
ओ जोङो ओरैहाय माखासे जेनेबा मालाबा मा-मालाबा बेफारिफोरानो गावसोरनो जेनेबा बिहरो आरोखि अर्दार हरो जेनेबा जोंनो ओरै जोंनो मैगं नांगौ होननानै इसिंखिनि नांगौ होननानै बिहरो आरोखि नोंथां ओमफ्राय जोङो होनब्ला जोङोहाय जेनेबा जोंनि न'फोरावनो जेनेबा आबाद खा-माबा मैगंफोर गायना लानाय फोनना लानायफोरखौ जोङो बिसोरनो गथायनानै हरो आरोखि सम लानानै।
औ नोंथां।
औन थारमाने बिदिनो बायदिसिना जोंनि न'आव कफि आलु बायदिसिना मैगंफोरखौ जेनेबा खामना लानायखौ जोङो सम सम बिसोरनो बेफारिफोरनो बांसिन हरनाय जायो आरो नोंथां‌। माने औ बेहाय जेनेबा दामालाय जेनेबा मार्केटफोराव फानोब्ला बांसिन मोनो आरोना।
औ।
ओम ओमफाय जेनेबा ओमफाय जोङो बे बेफारिफोरनो हरबा जेनेबा दामखौ एसे खम हमना होयो आरो खम हरनो हायो आरो होमबाबो बिसोरनो हराबा डायरेक्ट बुरजा हरनो हायो आरो ना नोंथां जेनेबा जोङो मा र्केट एरियाफ्राव फानहैबा बारा मोननो नागिरा आरो जेनेबा।
औ।
ओम औ ओमफाय जायखिजाया आंनि मिथिनाय थिनायखौ आं बुंथिना होबाय नोंथां नोंथाङाबो बिनि दारै फालांगियानि दारै फंनैसो बुंथिना होनो हागोनना नोंथांनि मिथिनायखिनिखौ।
औ हागोन नोंथां।
औ दे होमबा फोरमायलांलाय नोंथां एसे।
जागोन नोंथां।
औ नोंथां।
फालांगि होनोबाथ' जोंनि जायगायाव नुनो मोनो माने फालांगि खालामनाया मोनसे मोजां बेफार फालांगि माने बेखौ बोरै खालामो होनोबा जोंनि जायगायाव माखासे मानसिफोरा गारि लानानै ओरैजाय ओ न' न' बबे जायगा जायगा थांनानै जा आबाद जा आबाद मावदों बेखौ माने बिसोरो ओ खम दामाव लानानै गुबुन गुबुन रायजोआव माने फानहैयो आरोखि।
औ नोंथां।
गुबुन रायजोआव फानहैयो दा बेयाव ओ थाइसे थाखायाव थिखोदोंबा हजोंहाय ओ थाइनै थाखायायाव फानहैयो आरोखि माने फालांगि खालामो दा बेबायदि फालांगिखौ जोंनि जायगायाव नुनो मोनदों दा बेयाव मा मा मैगं लाङो होनोब्ला बिसोरो ओ फारसेनिफ्राय लांजोबो ओरैजाय ओ लाइ लाफा मुला गाजर गाजर ओरैजाय स'बायाइनिफ्राय लानानै स'बाय बिमानिफ्राय लानानै भिन्दिनिफ्राय लानानै जोगोनार जेसेबां लाफा सायख' मा मा मोनो बेखौ थारमाने मोनसे जायगानिफ्राय लानानै गुबुन दाबसे जायगायाव
औ नोंथां।
फान होयो आरोखि माने बे जोंनि जाय गायाव बेबायदिया स'लियो आरोखि माने दा बेबाय बिदिनो गोबां न'खरा सारो उम मोजाङैनो मोजां। ओम उम जाफुंसार जागासिनो दं। फालांगि खालामनानै जोंनि जायगायाव बेबायदिखौनो गोबां नुनो मोनदों गारि गुरा लानो हाबाय गोबां माखासे उम फालांगि खालामनानै माने गोबां माने देरहासार जाबाय दा फालांगि खालामनायाबो उम मोनसे मोजां खामानि। जाहाथे एखौ रोङोबा मोजाङै खालामनांगौ जाहाथे मैगं थाइगंनि लोगोसे दाउ अमानिबो फालांगि खालाम देरनो हायो
औ नोंथां हायो नोंथां
नानै अमा फिसिनानै बेखौ फेदेरनानै फाननो हायो बेबो मोनसे जोंनि थाखायबो मोजां फालांगि आरोखि माने गामिया बिनि बे जाहैबाय मोनसे मोजां फालांगि जाहाथे न'आव थायै थायैनो बेफोरबायदि फालांगिखौ मावनो हायो आरोखि दा माखासे फालांगि खालामनाय समाव जोङो फाननो हायि मुवाखौ न'आव लाबोनानै जानोबो हायो। जाहाथे बेयाव जेबो जोंहा खहा जाया आरोखि माने
औ नोंथां ओमफाय मैगं थाइगं मैगं थाइगंफोराव ओ जेनेबा माबाफोर एम्फौ जायैफोरनि मुलि सारो नामा नोंथां?
मैगं जाय एम्फौ जायैनि मुलि सारो खिन्थु मुलि सारनाया बारा मोजां नङा खिन्थु दा उफाय गैया। जोङो मोजां फिथाइ मोननोबा एसे एनैखौबो सारनांगोन।
औ नोंथां नों
साराब्लाबो जाया दा जोङो बानलु सिब्रनि आबाद खालामनो हायो बेयावबो मोज सारो। मुलि सारो उम बानलु सिब्रनि आबाद फालांगि मावो गोबां मानसिफ्रा दा बिसोरबो खायसे एसे लाब जायो खायसे ल'स जायो बोथोरखौ नायनानै माखासे लस जायो माखासे लाबबो जायो सोरबाबा लस जायो आरोखि। समाव मालाबा समाव फालांगिसो नालाय मालाबा समाव लाब मोनो मालाबा समाव आ लस खहा जायो आरोखि माने।
औ नोंथां औ।
दा आंनि बुंनावौखिनिया एसेबाङानोसै दा आंनिया इयावनो जोबथ'बाय आरो।
औ नोंथां। दे नोंथां होमबा नोंनि मिथिनायखिनिखौ नों फोरमबाय आंबो आं मिथिनायखिनिखौ फोरमायबाय बे होमबा जाथ'लासै नोंथां। दोनथ'लायनोसै औ- दे औ-